औ औ खोनादों खोनादों
बिदिब्ला जोङो ऐबार न'आव बाहा-बाहायनाय आगजु बा आइजें आलानि सायाव एसे रायजलायनो होनबा नोंथां
औ जा-जागोन नोंथां जागोन ।
अ होनबा नोंथाङानो अ नोंथाङानो एसे फोरमायदो नोंथांमोननि बे गामि ओनसोलफोराव मा मा न'फोराव जोंनि बर' सुबुंफ्रा मा मा आइजें आला बाहायो आगजुफोर बाहायो बिनि सायाव एसे फोरमायना होदों नोंथां
अ जागोन दे नोंथां दे माने ओरैनोथ' थ' न'खराव बाहायनाय आइजें आयला होननानै बुङोबा जोंहाथ' गिबियावनो ओ न न'खर मोनसेयावहायथ' जोंनो मानसिनो थांनानै थानायाव गोबां माने मुवा - बेसाद, जानाय - लोंनाय, गाननाय - जोमनाय बा गासैबो बिथिंखौ नांगौ जायो दा बे हिसाबै जोङो सावरायनो लानाया दा मुवा बेसादनि सायावथ' न'वाव बाहायनाय आङो जोंनि ओनसोलावहाय मा मा माने मुवा बेसादफोर बाहायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो नाजासि जेरावहायनाखि ए माने जोंनिया न'खराव ओरैनो न' बिथा बा बाउनडारिनि सिङाव ओ बाहायजानाय गोनांथार मुवा बेसाद हिसाबै जोंहा ओ संनायखौ खावनायाव नायोब्ला गिबियावनो संनाय खावनायजों लोब्बा गोनां हिसाबै ओ औवानि बानायजानाय बेसाद जेरै - खादा थायो सान्द्रि थायो आरो बेबायदि बिदिनो मैगं लाग्रा जेंगाय होननानै बुङो बेफोर थायो आरो औवा औवाबा दंफांजों आथि खालाव दंफांजोंबो बानायनायखौ नुदों जे सागं बा जोंनिथिंजाय दालि खाथाबो होननानै बुङो बेफोरखौबो औवाजों नङाबा खायफाया माने दंफांजोंबो आथिखालाव बानायनायखौ नुबाय आरो बे थायो । बेजों लोगोसेनो जोंहा बेदर गोदाग्रा जे गनद्राय ओ बेफोरखौबो जोङो दंफांनि थुख्रा बेफोरजों बानायनानै लानाय जायो आरो बेयो जाहैबाय संनाय खावनायनि ओ आरो खायफाया थौसि बा जोंनिथिंजाय थफसिबो होनो जे बाथोन देग्रा बेखौ दंफांजोंबो बानायनाय खौ नुनो मोनो आरो दा बेजों लोगोसे बिदिनो बे संनाय खावनायनि मोनसे थांबाय आरो ओ बेबायदिनो जोंहा माखासे मुवा बेसाद गोनां जानाय बेफोर जाहैबाय जोंहा बेरेंसि थाबाय ‌।
खामफ्लाय थाबाय सियार थाबाय टेबोल थाबाय बेफोरो जोंनि न'खराव गोनांथार आरो जेरै गाम्बारि खामफ्लायफोरनि बेसेनाथ' गोबांथार जेरै जों बुंनो थाङोबा बेनि बाय मानसिया नोङो गाम्बारि खामफ्लायखौ बर'फोरा खेराइ फुजा होनाय समावबो गाम्बारि खामफ्लाय बाहायो आरो बेबायदिनो हाबा हाबानि समावहाय हिनजाव गोदान बा हौवा गो दाननि जिहेथु आथिं सुनाय समफोरावहाय जोङो गाम्बारि खामफ्लायाव गाखोहोनानै आथि सुनानै होनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा नखराव जिहेथु बर' आइजोफोरा फारफ्रोमबो बिथिङावनो आखा फाखा होननानै जों बुंनो नांगोन । संनाय खावनाय दानाय लुनाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन हाबा आरस ओ बे हिसाबै जि दानायाव बर' हिनजावफ्राथ' आखा फाखाखा गोदोनिफ्रायनो जों मिथिनो मोनो । ओ दा बे हिसाबै दानायाव बाहायनाय माखासे आइजें आयलाफोर जेरै जोङो सोंजेनन्नायनिफ्राय ओ नायोबा जि सोंनायावहाय माखासे औवाजों बानायजानाय दंफांजों बानाय जानाय मुवा बेसाद मोनो बेवहाय ओ खुन्थियादो दानायाव मोनसे औवा औवाखौ दाननानै‌ मोजां सैनानै बेखौ खुन्थिया गोखार एसे फारनानै गथायैनो बेखौ फारसे साइडसिम होना होनाय जायो बेखौ जोंनि ओनसोलावहाय ओ मा होनो बौदांगिना माबा होनो आंबो बेखौ मोजांङै गोसोआव गैला । ओ बेखौ खौ बानायो बेजों लोगोसेनो जोंहा गनसा थायो । आरो बेजों लोगोसेनो सेवारि होननाय बेबायदि जिनिस थायो । आरो गुबुन गुबुन थाबावो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओरै माबायावहाय थारावहाय थारावहाय नायदो जोंहा खायफाया बेखौ गय बिफांखौ दानख'नानै बानायो खायफाया गिदिर गिदिरखौ मानायो आरो खायथाया दंफांजों बानायो आरो । थाराव बेबो दंफां बा औवाजोंनो बानायजानाय आरो बेजों लोगोसे बिदिनो जोंहा बेयाव गान्दै थायो । मास्क थायो गराय थायो । आरो ओ गुबुन गुबुन आं मख'जोबनो हायै जि दानायावहाय बाहायग्रा आइजें आयला थायो आरोबाव खुन्दुं सानायाव बाहायजानाय जथर जथरखौबो दंफां जो बानायनाय जायो खायबा जेन्थेरबो होनो आरो
अ नंगौ नोंथां
आरो बेजों लोगोसेनो बबिनाबो दंफांजोंनो बानायनाय बा दंफाङाव एसे ओ लहा बा थिं आरिनि होदेरनायखौ आं नुनो मोनदों आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा सोरखि सोरखि गिदिर सोरखि फिसा बेखौ बानाय जे
ओ
औ बेफोरो माने बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे ओ गावनि सानखांथिजों बानायनाय ओ गोनांथार मुवा बेसाद दा बेफोरबायदि आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बेथ' न'खर न'खरनि जाबाय आरो न'खरनि बायजोआवहाय बाहायजानाय आबाद मावनायावहाय ओ बाहायजानाय आय जेंआइलाफोर दङ जिहेतु बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनाय आबाद मावनानैङ नखरखौ दैदेनबोदों बे हिसाबै नांगोल जुंगाल बेफोरखौ जों औवाजों दं बिफांजों बानायो बेनि अनगायै हाथुरा। बेनि अनगायै जोंहा गोदोनि समाव बाहायबोनाय बेदा बेफोरखौ दंफांजों बानायो। आरो मोसौ हालेवनाय समावहाय मोसौखौ बुग्रा लावथि। सुखेम बा हुकेम आरो बेजों लोगोसेनो माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै माइ माबानायावहाय बुथुमनायाव बाहायनाय रयना। ओ गोबां माने औवा आरो दंफांनि बाहायनाय बेसादफोर दं आरो नोंथां।
नंग नंग नोंथां।
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ फ्रायै माने बर' सुबुंफ्राथ' बा जोंनि थांनानै थानायाव बेबायदि औवा दंफांनि मुवा बेसादनि अनगायै जों थांनानै थानो हाखाया दा बेबायदिब्लाबो आङो नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय आरोबाव मा मा बेफोरबायदि बाहायबावो? ओ जोंनाव जोंनियाव मख'नायनि अनगायै आरोबाव थाबावनोबो हागौलाय खोमा
औ अ नंगौ नंगौ अ बेयो बिदिनो नोंथाङा होननाय बायदि जोंनिथिंबो गोबां न'आव आगजुफोर बाहायो जोंनावथ' जोंनि बर' न'खरावथ' ओ नोंथाङा थबसिनि खोथा बुंबाय थबसियाथ' जोंनिया थाखायो जेने दंफांनिफ्राय बानाय थबसिखौ अ आरो बिदिनो देग्रा मुवाफोर अन्थायदो देयो नङा लहानि बे माबाखौ
औ औ औ।
बिदिनो जोंनि उलार उलारखौथ' मिथियो उलारा जोंनि बर' न'खराव थाब बे गोदो गोदायनिफ्रायनो दाबो दं बे उलार्फोरखौ जोङो। बिदिनो माइ सौनो थाखाय बा माइ गुन्दै खालामनो थाखाय। बाहायो आरो जायफोरना दिंखि गैया। आरो बिदिनो जोंनि बयबो बर' न'खराव नों आबादारि फोरनि न'खराव जों दा उलारजों लोगोसे जों दिंखिखौ नुखायो जोङो।
नोंगौ।
जोंना थाखायो आरो। नोंथां दिंखिखौ गोबां बाहायो बे दिंखिखौबो जोङो मादो बानायो होनबा जों बिफांजों नो बानायो बेखौ बिफां बेनिफ्राय आरो औवानि खुन्थिया होनानै बिनि सायाव जों आरो सिङाव जोङो ओरैबायदि अन्थाइनि नङाबा लहानि माबा मोनसे लगायना हायो आरो। देग्रानि माबायाव बेफोरबायदि नो अ बानायो आरो जों बे मा दिंखिया दिंखिनि माबाखो आरो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि बि ओ हिसानसालियाथ' जोंनिया गोबां दं बिदिनो आरो जोंनि ओ आबाद थिलियाव' बाहायग्रा जेरै आगजुफोराथ' नोंथाङा खिनथाखाबाय नोंथाङा बुंखाबाय जेरै नाङोल जुङाल मै बेफोर गासै औवा आरो जों मा होनो बिफांनिफ्राय बानायनाय आरो बेफोरो आगजुफोरा ओ बिदिनो आरो जोङो जोंनि आबाद फोथाराव बाहायनो हानाय आरो दंबावो जेरै खदाल। खदालफोरखौबो जोङो औवानि औवानि नाल जो बानाय‌ औवानि निफ्रायनो बानाय बिनि नालखौ जोङो औवानिफ्राय बानो बिनिफ्राय आरो दंबावो जोंना हासनि। हासनिखौ जों औवानिनो नाल लगायनानै बानायो बेखौबो जोङो। अ बेयावबो औवा माबा खामो। आरो जोङो बाखिथ' खदालाथ' जोंनाया बेनिनो लहानिनो थाखायो। नोंथां जोंनि नालाल' जोङो औवानि बाहायो जोङो। गोबाङैनो बेखौ आरो ओ बिदिनो जोंनि बुंनो थांबोला रुवा दं। जों बन सिंनो थाखाय रुवा बाहायो रुवाखौबो जोङो रुवानि नालखौबो जों बे मा होनो औवानिफ्रायनो बानायो। औवानि औवानिफ्रायनो होयो जेरै आरो न'वाव बाहायनाय जोंनि आर जेरै जोङो दाला सान्द्रै बेफोरखौ दाला सान्द्रिखौ जोंबो माइरं जावनाय सालिनायाव जों बे दाला सान्द्रैखौ बाहायो जोङो। आरो जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा ना गुरनो थांबा गोनांथि जानाय जेरै जेरै जेखाइ खबाइ दं। सेन दं बेफोरखौ जों औवानिफ्रायनो बानायो बेफोरखौबो आरो जों न'आव माइ नि थाखाय बाहाय जेरै होनबा दुलि नोंथाङा दुलिखौ मिथिगोना अ दुलिखौबो जोङो औवाद हेबनानै बेफोरखौ बानायो जोंनिथिं गोबां दुलिखौबो अ बे थुरायनो जेसेबां हायो जोंनिथिं दंफां आरो औवानिफ्रायनो बाहाय बानायजोबो आरो। जेसां आगजु न'वाव बाहायनायफोर दं बेफोरखौ आरो जोंनि बर'फ्रा मोनसे आबाद फोथाराव गोनांथिथार बेखौ सान्दुं गोसोआव नांगोन जोङो बेखौ मा खफ्रि होनो नामा? जोङो जाप जापि अ खफ्रि बेखौबो जोङो बेनो औवानिफ्रायनो माबानि माबाफोर होनानै हेबनानै बेखौ बानायो जोङो। बाहेरा जोंनि गोनांथार आरो हालेवनायाव बेफोरखौ औ बेफोरखौ आरो जोङो बुंङोब्ला सेखा सेखाबो जोङो बंफांनि मा होनो बेखौ ओ दालायनिफ्राय जों माखौ अफानि हमग्रा नालखौबो जों बंफानिफ्रायनो जों बानायो आरो न'वावनो बेफोरखौ आगजुखो बाहाय जों न'आवनो बानायो बेफोरखौ बिदिनो बायदिसिना फिसा फेेनला जेसांखि मुवा जों आगजु न'आव बाहाया मानो बेफोर सब औवा दंफां बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादनि फ्रायनो जों बानायो आरो बेफोरखौ जों जेसांखि नांगो जोंनो गोबां नांनाय माबाफोरखौ अ बिदिनो आरो फिसा फिनला जोङो औवानिबो माखासे जोङो औ औव औवानिबो खादा बाहायनायखौ नुयो जोङो खादा खादाखौ मिथिगोन ना नोंथां? खादाफोरखौ अ खादाखौ जों माबै रोगानो बे खादाखौबो जों औवादो हेबनानै बानाय जों।
औ औ औ। ओरै बुंनो थाङोबा माने ओ जोंनि न'खरफोरावहाय बा ओ समाज दानायाव संसार जानायाव फ्रायै औवा एबा दंफांनि मुवा बेसादफोरखौ नागारनानै जों मालाबाबो माने थांनानै थानो हाया होननाय बायदि जाहैबाय आरो। लाना थां ओ जेसेबांनोखि जेसेबांखि बिगियाना दावगानानै बेवहाय गुबुन गुबुन मुवा बेसाद बाहायदोंब्लाबो माने आथिखालावबो जोङो औवा एबा दंफांनि माने बाहायथिखौ जोङो नागारनानै ओ बा एंगारनानै सोलिनो हागोन बायदि बेखौहाय जों नुहुरजोबनो हाया।
नांगौ नोंथां अ होमबा नोंथां जोंहा समा जाबाय जों नों थां ओमबा बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां औ औ दे